हेल' औ खोनादों औ मा खालाम मा खालामगासिनो नोंथां?
दङ नै नोंथां ओरैनो बायदिसिना खोथा सानलाबायगासिनो दङ।
औ ओमबा नोंथां ओ एसे जों सावरायलायनोसै। जेनेबा जों बिदिनो फिसा फिसा जों जायगाफ्राव माखासे - जायगाफ्राव ओ दावबाय हैैलाबायनाय बा जों जायगा नायहैनायफोरनि बागैनो एसे- सावराय लायनोसै- सेरजों बैफोराव जों माबायदि ओ मा मा नुनो मोनखो मा मा ओ मिथिनो मोनखो बेनि बागै। सावरायनोसै औ नों- नोंथांआथ' गोबाव सम गुवाहाटियाव थाबाय नोंथां ओ बेयाव नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायखो गुवाहाटियाव ओमफ्राय मा मा दङ माने बेबायदि नायथाव बेफोरखो एसे फोरमायदो नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन औ अब्ला जागायनोसै नोंथां ओ। थानायाथ' गुवाहाटि नोगोरमायाव थानाया गोबावानो जाबाय नोंथां। बेआवहाय फैनानै बुहुत रोखोमनि एक्सपिरियेन्स मोनदों। गामि आरो सोहोर गोबां फारागथिखौ नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेराव गुवाहाटियाव थाबाय थानाय समाव ओ खाथि खालायाव जायगा नायदिंनायबो जाबाय जेरै दिफर बिल आसामनि रामसार साइड होननानै मिथियो।
औ।
माने बेयावहाय बहुद रोखोमनि दाउमा दाउसा रोखोम रोखोमनि जिब जुनारफोर नुनो मोननाय जायो आरो जेरै दाउखा दाउब' दाउस्रि बेफोर दाउसिनफोरखौ रोखोम रोखोम महरै नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां ओमफाय ओ बेजों लोगोसे जोंहा गुवाहाटि नोगोरमायाव ओरै साइन्स मिउजियामनो साइन्स मिउजियाम खेलाखेत्र नै बेफोरावहाय बेरायहैनानै एसे मोजां मोनदों आरो गोसोखौ माने नुफेरि जिब जुनारफोरखौ जमा दोनथुमनायखौ दासिमाव बे गुवाहाटि नोगोरमायाव फैयोब्ला माने नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथाङा ओ नंगौ नोंथाङा बै ओ बे ओ ओ जाय नोंथाङा मा होनदोंमोन ओ जुनारसालियाव गुवाहाटिनि बे जुनारसालियाव नोंथाङा मा मा माने जुनारफोर नुनो मोनदों बेयाव नुनो मोननायमोन मोनदोंमोन?
बे जुनारसालियावहाय मै नुनो मोनगोन नुनो मोनदों नोंथां ओमफ्राय मोख्रा नुनो मोनदों नोंथां ओमफ्राय बे गोबां रोखोमनि जुनारफोर दङ माने नुफेरै बुस्थुफोरखौ नुनो मोनो गलेर खौबो नुनो मोनो नोंथां ओमफ्राय औ टाइगार जायखौ होनो मोसा मोसाखौबो जोब नानै दोननायखौ नुनो मोनो।
औ।
बेबायदिनो फिसा फिसा दाउसिनफोर
नोंगौ। गोबां नोंगौ
खौबो नुनो मोनबोनाय जादों नोंथां
औ औ औ
गोजोननाय मोनदों नोंथां
नंगौ नंगौ ओ बेफोराव जा दावबायबा गोजोननाय माने गोसोफोरा मोजां मोनो जेनेबा मालाबा समाव जोङो गोसोफ्रा गाजि जानानै थायोब्ला जोङो बेफोरबायदिनो खाथि खालानि माने जायगाफोराव बा बबेबा दैमा सेराव बा बिफां बारियाव मिथिंगानि गेजेराव जोङो दावबायहैयोबा माने ओ गोसोखौ मोजां मोनो आरो जों माखासे मिथिंगानि समायना महर खौ नायनानै नोंथां आंबो दावबायदों गुवाहाटिनि माखासे जायगाफोराव जेरै जोङो आंबो बेबायदिनो ब्रह्म बा बुलुं बोथोर दैमानि गेजेराव थानाय दिप ओ जायखौ उमानन्द होनो दा बेै गेजेराव दिप दङ बे दिपआव मन्दिर नुनो मोनो आं बेयावबो दावबायदों बेयाव थांनोब्ला जोङो दैजोंसो थांनांगौ नालाय बेयाव जोङो जाहाजाव जहाजाव गाखोनानै जोङो थांनांगौ जायो आरो नोंथां बेसिम बे दिपसिम थांनो थाखाय ओ बेबायदिनो थांनानै दावबायदों आरो बिनि उनाव ओ माखासे बे गुवाहाटिनि खाथि खाला लावखार ओंखाम जाग्रा बा पिकनिक जाग्रा बैफोर जायगाफोरावबो बेरायहैदों आरो जों जेरै जेरै सान्दबि ओ ओम हाय नारेकपिलिये ओ बेफोर ओ बेफोरफोराव बेरायदों आरो नोंथां बे सानदुबियावबो मोजां ओ जोङो आं बेयाव थांनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना सानदबियाव थाङोब्ला जोङो ओ नावआव दा बेयावहा दैमा दैमा दं ओ बिलो बै बिलोआव माने बिलोआव नावआव गाखोनानै बेरायथिंनो हायो आरो बिराद माने माने गोजोन माने गोजोन मोनो आरो गोसोखौ। माने बेयाव थांनानै जुदि बेरायहैयोब्ला। ओ ओमफ्राय बेनि उनाव आरो गुवाहाटियावनो बिदिनो बायदिसिना माखासे जायगाफोर दङ। नोंथांआ जेरै बुंलांदों ओ जेरै साइन्स मिउजियाम होनदों बेफोरावबो बेरायदों जोङो बिग बि बिगियानारि माखासे
औ।
ओ जोङो बिगियाननि माखासे जुन्थिफोरखौ जों बेयाव नुनो मोनो। जेरै माखासे गियान खौ जों मिथिनो मोनो माने साना मा बायदि जायो अ-अख्रां बा बुहुमा मा बायदि? बेफोरफोरखौ मोजाङै माने थख' थख'यै लिरनाय फोरमायनानै होनाय दङ आरो जोङो माने। बेयाव थांनानै बेफोरखौ नायनानै। जों मिथिनो हायो आरो
ओं नोंथां ओं।
बे बायदिनो।
औ।
जों औ।
नोंथां आरो मोनसे खोथा सोंनो गोसो जादों नोंथां। ओ नोंथाङा। बे कामाख्या मन्दिरावहाय थांफेरबायना। औ थां थांबायबा एसे फोरमायनानै होलाय नों। थां। माब्रै माब्लाब। मेलाब। फोरबो जायो होननाय। खोनादों आं खिन्थु गोबाव थाबायब्लाबो माने आं मेला जानाय समाव थांफेरनाय जायाखै आरो।
औ नोंथां औ औ ओ जोंङा बे खामाय। हेव थांनोब्लाबो जोङो ओरै माने जेबो। बे कामायख्या मन्दिरा। जों हाजो सायावसो नालाय ओ गोजौ जों बिथिं ओ थांनांगौ जायो आरो। जोंङो ओरैजाय जालुकबारिनिफ्राय। ओइ जोंङो थांनानै ओरै मालिगाव खेनाव ओ। खारनानै जोंङो आरोबाव ओ दावउ। खोनांगौ जायो हाजोसायाव।
औ औ।
बिनिम इयाव जायखौ जोंङो अमबा बासि मेला होनो। बिया आमो। आमोन जिब। फुवानि समाव जायो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ बियाव माने गोबां माने मानसिबोर फैयो। ओ आ माने। जोंनि ओ भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय। गोबां माने ओ। सादुफोर बा बिदिनो बेयावहा ओ दरस। होनबा खुलुमनो। गोबां रायजोनिफ्राय माने माने मा बुंनो नोंथां ओरैबायदि मानसि जायो माने थाबायख'लायनो हायै बा थाबायनो जायागा मोनलायो ओरैबायदि मानसि जायो आरो
औ नोंथां औ औ
बेबायदिनो
मोजां नोंथां मोजां खोनानानै मोजां मोनदों गोसोखौ
हे लौ
ओमफ्राय बिदिनो नोंथां बे गुवाहाटि नोगोरमानि खाथि खालायाव दुगैग्रा गाथोन वाटारफलफोर दङ नामा नोंथां
खाथि खालायाव ओ दङ नोंथां ओरैजाय बै एसे गोजान जायो आरो ना स जोङो बिथिथुराव हाबोब्ला जों हाजो गुदियाव थाङोब्ला जोङो बेफोरबायदि मोननो हायो बे जोङो माबाजोंबो मोननो हायो जायखौ सानदुबि ओनो‌ एसे आलदाजों भाव थाङोब्ला जों बिथिंनो मोननो हायो आरो दै बाज्रुमखौ बेनि अनगायैबो जों बोरैजाय रानिथिं बिथिंबो जोङो मोननो हायोो एसे एसे सिं जों हाबलाङोबा मोननो हायो नाथाय लामाफोरा मोजां नङा आरो नोंथां अ लामाफ्राव माने मैदेर ओंखारलाबायो हाग्रानि जुनारफोर ओंखारलाबायो ओमफ्राय मोनाबाथाय मैदेरफोर गोबां ओंखारो आरो मालाबा सानफोरावबो
औ औ। दायोथ' जोबोद मोजां जानानै दङना नोंथां।
नोंखौ नोंगौ नोंगौ नोंथां औ दायो गोबां माने ओ समाय होदों आरो ना गुवाहाटिखौनोगोरमाखथ दायो बिराद मोजां समाय होनानै दोनगासिनो माने बायदिसिना ओ लामा फोराव ओ बिफां लाइफां गायनानै दा बिबारफोर गायनानै माने दायो माने बेरायनो बिराद मोजां नांदो नोंथां गुवाहाटियाव बेजों माने बिफां लाइफां गायनाय जिं जिं लामानि जिं जिं आरो लामानि बे ओ गेजेर जा गेजेराव ओ एसे खालि दं थायो बेयावहा माने माखासे बायदिसिना रोखोमनि बिबारफोर गायनानै होदों बेफोर बिबार जों माने गुवाहाटि नोगोरमाया समाय खांदों आरो बिराद मोजाङै
औ औ गिदिर गिदिर गोजौ गोजौ फ्लाइअभारबो बानायगासिनो दङ ना नोंथां
औ औ। नाथाय औ नंगौ औ
जोंना गामिनि मानसिफोरा फैयोब्ला गोमोरलायफैसिगोन ना गोबावजों खनसेल फैग्राफ्रा
औ मानोना ओ जायफोरा बोसोरसे सिगाङाव फैदोंमोन ओमफ्राय दायो बोसोरसेनि ओ सिगां फैनानै उनाव फैफेराखै बिसोरो माने दायो फैयोब्ला आन्दायफैगोन आरो माने गोबां सोलायबाय आरो बेफोर ओ फ्लाइअभार बेफोरबायदि जाबाय बेबायदिनो माने आन्दायलाबाय जोंनो मालाबा समाव जों बेयाव थाबाय थाब्लाबो मालाबा समाव आन्दायनो नागिरो नोंथां ओ बबेबा साइडजों थांफेराब्ला माने साननैसो थाङाब्लानो बियो सोलायनानै बायदि सिना ओ -ओ माने आलादा महर जानानै थायो नोंथां। फ्लाइअभार जायो बहाबा गोदान लामा माने लामाफोरा मोजां गोदानै जायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ- नंगौ नोंथां अब्ला जोंना टाइमा जाबाय नामा बेखिनियावनो दिनै टपिकखौ फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां? दे जागोन दे नोंथां दे।